हेल'
हेलौ नोंथां
नोंथाङा फ्रि नामा दा
औ नोंथां आं दा फ्रि दंथयो' नोंथां
औ आङो नोंखौ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनानैसो गोसोखांदोंमोन नोंथां ओंखायनो रायदाव' हरनाय जाबाय
औ नोंथां आयदाखौ बुंनायसाय नोंथां
आङो नोंथांजों आबहावा गेब्रोंनायनि सायावहाय फंनैसो रायज्लायनो होननानै नोंखौ गोसोखांदोंमोन आरो नोंथां
अ नोंथां बेथ' जोबोद मोजां मोनसे आयदा नङा होमबा नोंथां दा आंबो सावरायनो गोसोखामोन आरो नोंथां अब्ला नोंथाङानो जागायग्रोदो नामा नोंथां
जायो जायो नोंथां औ जागोन दे औ दा जोङो आबहावा गेब्रोंनायनि सायाव सावरायसै बिदिब्ला
नोंथाङाबो मिथिखायो आबहावाखौ माखौ बुङो जोंनि सोरगिदिं थानाय गासैबो थादेरसाफोरखौ लाफानानै जों नुनाय गासिबो बेसादखौनो जों आबहावा होननानै बुङो नङा नङा होमबा नोंथां बिफां लाइफां दैमा दैसा औ जि जुनाद एखेबारे गासिबो जा दं बेनो आबहायाव गोग्लैजोबो दा बे जोंनि सोरगिदिं थानाय बे आबहावाया माब्रै गेब्रेंगासिनो दं दासिमाव जों बेफोरनि सायावबो फंनैसो सावरायगोन दा आ आबहावाया जोंना गोबां रोखोमनि गेब्लेंनो हागौ जेरै हा गेब्रेंनाय बार गेब्रेंनाय आरोबाव दै गुबुंले जानाय बिदिनो आरोबाव हाखुर खानाय बिसोर गासैबो गेब्रेंनायाव गोग्लैजोबो आरो नोंथां दा बेफोरनि मादावहाय जोङो गमामाय बुंनो थाङोब्ला नैबे हा गेब्रेंनाय आरो बार गेब्रेंनाय बे मोननै गेब्रें एसेबां आं ओरैनो फोरमायनानै होनोसै नोंसो नोंनो हायोना हाया माब्रै गेब्रोङा आं बेनि सायाव सावरायनो आरो जिहेतु आबहावाया बिराद गिदिर थासारि नालाय दा बेनिफ्राय आङो फिसा मोननैल' बाहागोनि सायाव सावरायनाय जेरै हा आरो दै दा औ हाजों बारजोंखौ होनोसै हा गेब्रेंनाया जोंना ओरैबायदि जायो जेब्ला जोङो हायावहाय जों गोबां आबाद मावनानै जायो नङा होमबा नोंथां दा बे आबाद मावनायाव औ जोङो गोदोथ' नुबोयोमोन आबाद मावनो थाखाय जोङो न'आवनो बानायनाय गोबोरखि हासारखौसो बाहायोमोन आरोबाव गोबोरखि हासार नङाब्लाबो जोङो न'आव माखासे मैलाफोर गारोमोन दाखोरफोर बिदिनो बबेबा मोनसे मैगंनि बिगुर बा मैगंनि बेगर बा मैगंनि बिलाइफोर देन्थाफोर बेफोरखौ जोङो गारोब्ला बेखौ मोनसे हाखराव गारनानै फेसेवनानै लायोमोन आरो आरो जेब्ला बियो जेब्ला सेवलाङो अब्ला बे हाया हासार गोनां जायोमोन दा बेबायदि हाखौ जोङो जोंनि आबाद माव गुबन हायावहाय गोदोनि जुगाव सारनानै लायोमोन दा बेबायदि सारनानै लायोबा हाया मा जायो हासार गोनां जायो आरो आरो बिदि हायावहाय आबादाबो मोजां जायो नाथाय आथिखालावहाय मा जाखो दा हाया बेबायदि गुन गैलिया थारमानिे जोङो हायावहाय मैगं गायोब्ला बे मैगङा जानो नागिरला दा बिनि थाखायनो मा जाखो जोंनि आबादारिफोरा बे हाया हासार गैला नालाय आबाद थांलिया बे हायावहाय बिसोरो इउरिया हासार बायनानै लाबोयो आरो इउरिया हासार होनानै बे हायावहाय सारनानै होयो जायनि थाखाय मैगंफ्रा बेवहाय बिराद मोजां जागोन आरो हासार मोननायखाय
औ नंगौ नोंथां
बेबायदिनो आबाद जायोब्ला बिसोरो मा आरो बे आबादावनो मा सारबावगोन मुलि मुलियारि सगोन बि बिबार बारनायाव खेबसे सारो फिथाइ फायनायाव खेबसे सारो आरो मोनसेबा खेबसे सारो बेबायदि जोङो थाबथानाय गैयै मुलि खिन्थु बे मुलिफोरा मा माबा मोनसे एम्फौफोरखौ बुथारनो बिलाइ जाग्रा एम्फौफोर बा माबा मोनसे एम्फौआ जुदि जानो नागिरदोंबा बेखौ जानो हायिनि थाखायनो सारो आरो दा बे सारनाया गासैबो बिस गोनां गोजा नालाय बियो बिफाङाव हाबनायजों लोगोसे हायावबो जमा जाहैजोबो आरो दा नों इउरिया हासारखौथ' जों मोनथिगौ इउरिया हासारा जाहैबाय हासारसो हय खिन्थु बियो रासायनिक बेसादजों बानायनाय नालाय बेयो हानि थासारिखौ बिराद गाज्रि खालामलाङो हाया बियो हाना औ हानि थाथाया गोरा जायो बियो आरोबाव ख्राव ख्राव जालाङनो र हाया जायनि थाखाय इउरिया हासार होनो हायाहाय उनावहाय दैखौहाय हमथानानै लानो हायै जायो आरो जायनि जाहोनाव इउनाव जुदि अखा हायोब्ला बे जायगायाव दैया थाबथानो हाया जायो आबादफ्रा मोजां जाया आरो दा नोङो इउरिया हासार होनायावल'सो आबादा मोजां जानोसै खिन्थु उनावहाय मोजां जाला दा बेबायदिनो हाया लासै लासै लासै गोदोनि ओमफ्राय गेब्रेंबोगासिनो दं गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जाबोगासिनो दं बेफोरनि जाउनाव मा जाखो आबादाबो मोजां जाला आरो दा दा आबादा मोजां जायैनि जाउनावनो आरोबाव बांसिन जोङो बेफोरबायदि माखासे रासायनिक बेसादफोरखौ हायाव फयो आरो बेबायदिनो बिफां लाइफां गायोब्लाबो बा आबाद मावोब्ला जोङो आरोबाव एम्फौ जानो हायो माखासे बिस गोनां मुलिफोरखौ जों होनानै आरोबाव हाखौ बिराद गाज्रि खालामबाय आरो दा बेबायदिनो हाया गेब्रेंगासिनो दं आबाद मावग्रा हाया। बेल' नङा आथि सोलावहाय प्लास्टिकनि बाहायनाय बिराद गोबां जाबाय नालाय प्लास्टिकफोरखौ जों मा खालामो दखानफोरनिफ्राय माबा मोनसे बेसाद फिसा लाना फैयोब्ला जोङो मा प्लास्टिकआव लाना फैयो बेखौ जोङो जाहा थाहा जेब्ला बेदर लाबोयोबा बेदरखौ जों जाबाय। बे प्लास्टिकखौ बहाय गारनो जोङो जोंनि न' सेरावनो थानाय बबेबा मोनसे हायावहाय गारलाबायसै बा डास्टबिनफ्राव थाबाबो जोङो बे डास्टबिनखौ गारैया बावनो था दा बेबायदिनो प्लास्टिकफोरा हायावहाय गोग्लैना थालांबाय प्लास्टिकआथ' सेवनो रोंनाय बुस्थु नङा। बोसोरो बिसोरो थानानै बेबायदि हाखौ गेब्रें होनोसै आरो जायनि थाखाय हाया बाय बेबायदिनो बाराबो कलकारखानाफोर आरो गारिनिफ्राय गनाय उखुन्दैफोर नङा होमबा बेफोरनिफ्राय गनाय उखुन्दैफोरजों नोङो औ बाराव गलायनानै जोङो एखेबारे बारा गुबुंले जागासिनो दं आरो नोंथां दा बारफ्राबो बेबायदिनो गुबुंले जालांबाय आरो बिफां लाइफांखौथ' दानफैजोब्बाय नालाय दा बे बिफां लाइफाङासो बार गाज्रिखौ बोनानै लायो नालाय दा बारखौ बार गाज्रिखौ बोनानै लाग्रा बिफां लाइफां गैयिनि जाउनाव दा बाराबो गुबुंले जालांबाय आरो दा बेनोमोन नोंथाङा आङो फंनैसो आबहावा गेब्रेंनायनि सायाव बुंबाय मोननैसो बिदिन्थि होनानै हा आरो बारखौ लानानै दा नोंथाङाबो माखासे आबहावा गेबेंनायनि सायाव बेवहाय एसे फोरमायना होदो नामा नोंथां आंनो।
नंगौ नोंथां थारैनो नंगौ नोंथां आङो जेनेबा जों नंङा होमबा नोंथां सुबुं माहारिया आबहावआ गुबुंले जानाय होमबाथ' मिथिखायो नङा होमबा नोंथां। आबहावा गुबुंले जानाया गोबां रोखोमनि जानो हागौ। बियो जेनेबा बारहावा गुबुंनायबो जानो हागौ बा सोदोब गुबुंनाय जानो हागौ नङा मोनगोन बा हा गुबुंनाय जानो हागौ बा दै गुबुंनाय जानो हागौ नङा होमबा नोंथां दा आबहावआ गुबुंल गोबां रोखोमनि जानो हागौ दा बेनिनो आङो एसे बारहावा गुबुंनायनि सायाव एसे फोरमायना होनो सानदों नोंथां
औ औ औ नोथां औ
हावा गुबुंले नङा नोंथां नोंथाङहाथ' मोनथि खिथागौ जानो हागौ जोंनि बे बुहुमा नङाहोमबा नोंथां बा जोंनि ओनसोल फोरा दा गोबां हा बार गुबुुंनायखौ जों नुनो मोनबाय नंङा मा थां जेरै हां लानो थाखाय जों अक्सिजेन दायनो नंङ हबा नोंथां दा गोबां जायगाफोराव बा गोबां गिदिर गिदिर टाउनफोराव बा सिटिफोराव नोगोर नोगोरमाफोराव नङा होमबा नोंथां। दा बेफोराव माबादि जाखो गोबां माने बार गुबुंनायनि जाहोनाव मा जायो मानसिफोरा हां लानो थाखाय ओरैबायदि खस्थ' जाबाय जायनि जाहोनाव मा मानसिफोरा मास्क मास्क गानलायलायो नंङा होमबा नोंथां मास्क गानलायलायनानैसो ओंखारनांगौ जायो आरो नङाबा मा जायो न'निफ्रायनो मानसिफ्रा ओंखारनो हाया आरो न' सिङाव थाबाबो इटिवाइ नंङा होमबा बे मेसिना नोंथां जाय एयार पिउरिफाय मेसिना नंङा मोननो थां दा बेफोरखौहायसो बाहायनांगौ जाना फैयो आरो नों जेरै जोंनिनो खाट जेनेबा दिल्ली मुम्बाइ नङा होमबा नोंथां गिदिर गिदिर सिटिफोराव दा बे बेफोरबायदि माबाखौहाय एकिउ आइ एयार पिउरिफाइ मेसिनफोरखौसो बाहायलायनांगौ जा फैयो नों दा थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलफोराव माखासे ओ नङा होमबा नोंथां बारहावा गुबुंनायखौ जोङो नुनो मोनबाय थानाय जादों। बेफोर जाहोनफोरा जाहैबाय जेरै गारि म फोरनि होंगो दोंगो नङा होमबा नोंथां आरो लोगोसे बिफां लाइफां खमायलांनायनि जाहोनाव दा बेफोरबायदिखौ जोंङो नुनो मोननाय जादों नङा होनबा नोंथां। सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगोनो नंङा होमा नोंथां जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि हादोराव बा जोंनि एरियाफ्राव बिफां लाइफाङा लासै लासै खमायलांफ नङबा नोंथां
औ न
जायनि जाहोनाव मा जाखो गोबां डेभेलपमेन्ट खालामनायनि नामाव नङा होमबा नोंथां
औ आ औ नोंथां
खाना बा स्कुल बा इउनिभारसिटि बा माबा मोनसे गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि नङा होमबा नोंथां दा बेफोरबायदि खालामनायनि जाउनाव बा बेफोरबायदि खालामनांगौनि थाखाय दा मा खालामखो जोंनि माखासे जेनेबा मा खालामनांगौ जायो जेनेबा बे ‌बिफांफोरखौ गिदिर गिदिर जायगाफोराव जेनेबा हाग्रा ओनसोलफोरखौ मा दामफायनानै बेफोर जायगाफोराव बेफोरबायदि इडास्ट ट्रि बा कम्पानि बा कलकारखानाफोरखौहाय लुनानांगौ जायो नङा होमबा नोंथां दा बिनि बुदलै जोंनि मानसिफ्रा मा खालामो दानफाय बाहेर थांबाबाय नङा होन नोंथां बा फोस बे बेफोर जायगायावथ' लुबाय लुबाय नाथाय जोंनि मानसिफोरा बिफां लाइफांफोरखौ गायफिननो रोङाखै नङा होमबा नोंथां फिफां लाइफां आरो मोनसे खोथा नोंथां फिफां लाइफां गा फिनबाय थव खिन्थु बिफां लाइफाङा मोनसे देरनो थाखाय बा जोंनो अक्सिजेन होनो थाखाय नङा होमबा बा कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौहाय बोना बोजोबना लानो थाखाय गोबां बोसोर नांगौ नङा ओमबा नों थां देरनो थाखाय बियो नोङो दस बोसोर नांनो हागौ फन्द्र बोसोर नांनो हागौ बिफांङाथ' लासै लासैसो देरो नङा होमबा नों थां आरो लोगोसे बेखौ जोङो जोथो जोथोनबो लानांगोन बिफांफोरखौ जोथोन लायालासेनो बे ओरैनो गायनानै दोनबाबो जेबो जाया नङा हबा नोंथां बेथ' मोसौ बोरमाफ्रानो जानानै स्लिम खालामफिनो दा जोंनि मानसिफोरा बिफां लाइफांखौ गायबाबो जोथोन लानो रोङाखै जायनि जाहोनाव गायबाबो थांनाय खौ जोङो बांसिन खम नुनो मोनो नोंथां दा बेफोर बेबायदि जाहोननि थाखायबो जोंनि ओनसोलावहाय माखासे ओ बार गुबुंनायखौ जोङो नुनो मोनबाय थादों नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां
खोनादों ना नोंथां? औ नोंथां औ थानाय नोंथां आरो माखासे जाहोन फोरजोन दङ जेनेबा नोंथां सुबुं मोनसे बांनाय लोगो गारि मथराथ' बिराद थोंगो दोंगो जाखा हाबो नङा ओमबा नोंथां एखेबारे नोङो जों ससे लामा ओंखारबानो ओरैबायदि जायो नोंथां ट्राफिकआनोट्राफिक नङा ओमोन नोंथां ओरैबायाददि जोंलामा ससे ओंखारनो हाया लामा ससे बारस'नो थाखायबो जोंनो गोबां सम नांगौ जायो। गारि ट्राफिकनि थाखायनो दा जोंनि मानसिफोरा एसे गारि मथरफोरखौ खम खालामोब्ला नङा होमा नोंथां एसे जोंनि पलुसनफोरा नङा होमबा नोंथां दा बेफोर खम जागौमोन आरो नोंथां। आरो जेनेबा जों मानसिफोरा बांसिन जेनेबा पाब्लिक गारिफोरखौ एसे बाहायोब्ला मोजां जायो मानो होनोब्ला जोङो गाव गावनि पार्सनेल गारि बाहायालासेनो नङा होमबा नोंथां एसे ओ पाब्लिक गारिफोरखौहाय जों बाहायोब्ला एसेबाबो जोंनि आबहावाया गुबुंले जागोन आरो लोगोसे ट्राफिकफोरा खम जागोन। आरो जोंनि जेनेबा कलकारखानानिफाय बायथ' नोंथाङा मिथिखायो गोबां गोबां गोबां गेसफोर ओंखारो नङा होमबा नोंथां ओरैबायदि गेस ओंखा खारो माने खाथि खाला ओनसोल गामिफोर थानायफोरा नङा होमबा नोंथां ओरैबायदि माने बेमारफोरजों भुगिनांगौ जाना फैयो केन्सार बेमार होन माबा माबि बेमार नङा होमबा नोंथां हां लानो हायै बेमार बा बिखानि बेमार सम्फ्ल'नि बेमार बेफोरबायदि बेमार खौ जोंहाय जाना गो मा मोगा मोगि खालामनांगौ जाना फैयो नङा मबा थां जोंहा समा जाबायमोन नोंथां सावरायनांगौ। थ' गोबां दंमोन जोंहा औ अब्ला दोनथ'लायसै ना नोंथां? औ नंगौ नोंथां औ नंगौ नंगौ। थारैनो दे बिदिब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां।